खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ
नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'यो ना?
औ ओरैनो दंथ'यो दे आं नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो
औ
थ' आं नोंथांजों मोनसे खोथासो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन।
औ मा मोनबा नोंथां?
ओ माने आङो सानदोंमोन आरोना दावबायनायनि बागै सावरायनो होननानै।
औ ओ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा दावबायनानै माबायदि मोनो एसे नोंथाङा बुंग्रोजागोन
औ ओ दावबायनानै आङो मोजां मोनो नोंथां ओ गुबुन जायगानि गुबुन जायगानि समायना नुथायफोरखौ नुनानै गुबुन जायगानि थानाय, जानाय बिसोरनि कालचार बेफोरखौ नुनानै आङो मोजां मोनो नोंथां। आरो बेफोराव थांनानै जोङो बेफोरनि समायना नुथायजों फट'खेब- सेबखांनो हायो। भिडिअ बानायनो हायो भिडिअ नाय बानायनो हायो आरो नोंथां आरो बेफोराव थांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोन्नाय मोनो गु-गुबुन जायगानि ओ मिथिंगानि सावगारिखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो। जायगाफोरा जोबोर ओ मोजां जायो आरो नोंथां मेघालयफोरबाय दि जायगायावथ' जायगाफोरखौ जोबोर समायनायै लाखिनाय जायो नालाय नोंथां। गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो आरो बेफोराव नोङो जोबोर साखोन- सिखोनै लाखियो आरो बिसोरनि सुबुंफोरा नोंथां। आङो बेयाव थांफेरदोंमोन आरो खेबसे नोंथां।
उम।
नोंथांनि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना दावबायनानै?
औ बुंजायो ओम।
माने दावबायनाय होनोब्ला जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गोजान जायगायाव थांनायसिनखौनो लायो आरो ना। जेरै जों दावबायनाया जोङो -जोङो गोबां बेसादजों जोङो दावबायनो हायो जेरै जोङो बासजोंबो थांनो हायो बेनिफ्राय खायसेफोरा आरो एसे जायगा खाथिफोराव माने शिलंफोर, क'क्राझारफोराथ' जोङो स्कुटि बाइकफोरजों थांजायो नालाय। बेबादि खायसे मानसिफोरा स्कुटि बाइकफोरजोंबो थाङो। बिनिफ्राय आरो खायसे मानसिफ्रा खाथि- खालाफोरावथ' ओरैनो आगोलनि मानसिफोराथ' बांसिन खाथि- खालाफोराव इडि थाङोमोन नालाय बेनिफ्रायथ' आगोलाव गारि मटरबो बेबायदि गावबा- गाव गैयामोन। बेनिफ्राय बास, ट्रेनफोरजों बांसिन दावबायोमोन ना आगोलनि मानसि बेबायदिनो जोङो गोजान- गोजान जायगाफोराव जोङो जेरै जों ट्रेनजोंबो थांनो हायो बेनि ओमफ्राय आरो खायसे आरो रांखावरि आंखाल गैयि सुबुंफोरा आरो फ्लाइटफोरजों थाङो आर ना। बेबायदि जोङो गोबां नुनो मोनदों।
बेनिफ्राय जोङो दावबायनाय बुङोब्ला जोङो गोजान जायगायाव थांनानै जोङो माने जायगा नायहैनाय। जों बांसिन बांसिनो जोङो थाङोब्ला जों बेरायनोसो थांखानाय जायो नालाय खायसेफोरा आरो खायसे सुबुंफोरा गावबा -गाव खामानिनि थाखाय थाङो बेयो जोबोद खम। खिन्थु जोङो जायगा बेरायनायफोराव बांसिन जों थांनाय नुनो मोनो आरोना बेनिफ्राय आरो खायसे गोबां माने सुबुं ओंखारबाय आजिखालि इउटुब माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बेखौ। माने गावबा- गाव चेनेल दंजोबो बयहाबो गावबा- गाव इउतुब बेफोराव माने जोंनि बर' ओ बर' मानसिफ्राबो गोबां माने दावबायनानै जायगाफोराव थांनानै माने बेफोरखौ भिदिअ'नि गेजेरजों सुबुंफोरनो देखायनाय जायोना ससियेल मिडियायाव जायो आरोना थांनानै ओरैबायदि माने जोङो नुफेरै जायगाफोरखौबो जोङो खायसे -खायसे इउटुबारफोरनिफ्राय जोङो नुनो मोननाय जायो। बिसोरो भिदिअ सेबखांनानै बिसोरो हगारो आरो ना फेसबुक इउटुब चेनेलफोराव बेफोरबायदि
औ।
बेनिफ्राय ओ जोङो बेफोरबायदिनो जों जों गावबागाव थांनो हायै जायगायाव जोङो मबाइल फोरनिफ्राय जों नायनानैनो जों गोजोननाय लायो आरोना बेनिफ्राय दावबायनायाव जोंनाव ओरैबायदि मोनसे माने जोङो गोसोखौ रंजाखांनाय मोनसे फुरथि बेबायदि जोङो नुथायखौ नुनो मोनो आरो ना जों जेरै फेरि जिरादखौ नुयोब्ला जोबोद जों गोजोननाय मोनो आरो जों बेनि बागै जों मिथिनो मोनो जेनेबा बेफोरखौ जोङो नोजोर होयोब्ला माने दावबायनाया मोनसे जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोजां आरो ना रांखावरि आंखाल गैयाबाथ' जोङो दावबायनो हायो खाय- खायसे- खायसे सुबुंफोरा आरो जोबोद रांखावरिनि आंखाल जायो। माने नांगौ बायदिहाय गैयिनि थाखाय ख'- खोमिनि थाखाय बेफोर जोङो गोजान- गोजान जों गुबुन- गुबुन जायगाफोराव जों दावबायनो हाया आरो ना।
औ औ
थ' आं बुंथेनायावथ' बिसिमानो नोंथाङा फोरमायजाबावगोन एसे
औ जायगाया बे दावबायनाय होनोबाथ' मोनसे जायगानि निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ थांनानै नायहैनाय बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दावसे जायगायाव दोरोदनायखौनो बुंनाय जायो आरो नोंथां
उ
ओ बिदिनोथ' आङो दावबायनाय हिसाबै आङो बांसिन आङो जोंनि बे खाथियावनो दावबायनाय जादों आरो ओ जेरै ओ दारागावफोराव ओमफ्राय बिदिनो उम गुवाहाटिफोराव आरो मेघालयाफोराव थांफेरबाय आरो आं नोंथां बेफोरखौ नायनानै बे बेफोराव दावबायनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों ओ बेफोरनि बिसोरनि थासारिखौ बिसोरनि थानाय जानाय बेफोर खौ नुनानै आं गोजोननाय मोन्दों बिसोरनिफ्राय बिसोर माबायदि थायो बेफोरखौ नुनानै आङो गोबां गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों आरो जेरै मेघालयाफोरनि मानसि फोरा बांसिन एसे मानसिफोरा ओ सिरि सिरि बांसिन एसे थायो आरो बांसिन आरो बिसोरनि साननाय हनायफ्रा जोबोर मोजां आरो बिसोरो बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि गाननाय-जोमनाय गोबां आलदा आरो जोंनि
उम
आरो बिदिनो गुवाहाटिफोरावथ' एसे जोंनि आसामनिनो जाबाय नालाय गुवाहाटियाथ' बिदिनो बांसिन बेयाव बांसिन गुवाहाटियाथ' मोनसे नोगोर नालाय बेयाव बांसिन गुबुन गुबुन ओ जायगानि गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोरा थायो बेयाव गोबाङानो गोबां गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै थायो आरो नोंथां अ बेफोराव गुवाहाटिफोराव आङो थांनाया खेबसे सिरियाखानायाव थांफेरबाय आरो नोंथां। फोराव सिरिया खानायाव ओ बिदिनो जिब-जुनारफोरखौ जोबनानै दोननाय जायो आरो जिब-जुनारफोरखौ जोङो गो-गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफ्रा फैनानै जिब-जुनारफोरखौ नायनो फैयो बेफोराव जोङो सिन नुनो मोननाय हिसाबै मोसा मोसा मै मैफोरखौ बांसिन नुयो आरो मो ख्रा आरो मोख्राफोरखौ बा जिबौफोरखौबो नुयो आरो बेफोरखौ जोबना दोननाय जायो आरो जिबौफोरखौ ओमफाय ओ सिंहफोरखौ आरो मैखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
उ
औ आरो मोनसे मोनसे आरो बिसोरनोाव जाहैबाय बेफोर हाग्रामाफोरखौथ' बिफां लाइफांफोरखौ रैखा खालामनो थाखायबो लाखिनाय जायो आरो नोंथां आरो बे दारागावआ जाबाय दारागावथ' मोनसे पिकनिक् स्पट नालाय नोंथां बेयाव बांसिन मानसिफ्रा गोलोम बोथोरफोराव बांसिन थांनाय जायो आरो बे गोदान बोसोरफ्राव बांसिन मानसिफोरा खाना जानो थांनाय जायो आरो न दां
उम
दैमा दङ नोंथां बेयाव दैमा दं हाजो दं बिदिनो बिफां लाइफां दं आरो नोंथां
आं नोंथांनिफ्राय मोनसे सोंथि माने बेफोरबायदि माने पिकनिकाव थांनानै बेयाव नोंथाङा मा मा बेसादा नोंथांनि गोसोखौ बांसिन एसिनै बोनो हादों बेखौ एसे फोरमायथिजागोन
औ नोंथां बेयाव थांनानै थारमाने बांसिन बे मोजां मोनो आरो नोंथां स फेमिलिफोरजों थांबा मोजां मोनो फेमिलिजोंनो थांखांबाय आरो नोंथांा आङो बिदि आं आलदा बेलेग लोगो फोरजों थांफेरनाय जायाखै आरो फेमिलिफोरजों बिदिनो बांसिनथ' जोंना बेफोराव खाना जानो थांनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय बिदिनो जायगाफोरनि जायगाफोरखौ नायनानै बिनि नुथायफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनो आरो नोंथां बेफोरखौ दसेबाबो गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो बेफोराव थांनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथाङा मा म मा मा जायगाफोराव थांफेरखो
आं बिहाय जेबो आं बिदि जेबो गोमोथाव जायगायाव आं बिदि थाङाखै
औ
आं बिदि जेरावबो थांनाय माने आङो आं एसे गारि सारिफोराव एसे गाखोनो प्रब्लेम मोनो आरोना बेखायनो आं दावबायनो बायो
औ औ औ
द' आं ओरैनो साइन्स मिउजियामफोराव खनसे बेबायदि थांफेरबाय आरो ना
औ औ
बेनि बागैनो आं एसे बुंनोसै बेयाव माने साइन्स मिउजियाम होनोबा बेयाव जों गोबां बेसाद जोङो मिथिनो मोनै जिरादफोरखौ बेयाव लाखि लाखिनाय जायो दैफोराव
औ
बेनिफ्राय आरो बानायनाय मानसि बानायनाय बेनिफ्राय आं गासैखौबो बुंनो रोंला जेनेबा बेनिफ्राय आं बेयाव नुनो मोनदों आङो गोबां रोखोमनि ना बायदिसिना कालारनि बायदिसिना फिसा गिदिर बेफोरबायदि नाफोरखौ बेयो दैयाव आङो दोननायखौ नुनो मोनदों आरोना बेनि आ नफोरखौ जे मि बावजोबबाय माने गोबाव जाबाय नालाय एसे
औ
बेनिफ्रायथ' आङो एसे आं गुवाहाटेनि फिसा फिसौ जायगा पारखफोराव थांदों आरो नां बेबायदि पार्कआव मोनसे नैबे हेंग्राबारि गणेश गोदो हेंग्राबादियाव अमृद उदयान होननाय मोनसे पार्क दं बेयावल' थांफेरदों आरो ना बेफोराव बेयाव जाहैबाय बेयावथ' बांद्राय बिदि गोसो बोनो हाथाव गैया खिन्थु माने फि बिफां लाइफां दं आरो ना।
औ।
बिफां दङ बेनिफ्राय आरो। बेयाव माने फुल टाइम फोराव मानसिफ्रा ओरैनो थांनानै प्रेकटिस खालामहोयो एक्सारसाइस खालामहोयो। बेबायदि आरो ना मोजां आरो माने मोजां ओगो देहानि एक्सारसाइसफोरनि थाखाय बे जाय बेया मोजां आरो ना बेयाव गारि मथर थाङा नालाय मोनसे बियो। ओ हाग्रा बंग्राजों माने समायना बेबायदि खालामना दोनदों आरो ना
औ
औ आंनि मिथिनायाव बेखिनियानो नोंथाङा नोंथांनि बागै एसे फोरमायजाबावगोन नोंथाङा
थ' बिदि उनफोराव मोनबाथाय गोबां जायगायाव बेरायनो थांनो लुगैयो आरो नोंथां गोबां जायगायाव थांनो दावबायनो लुगैयो गोबां नाथाय एसे रांखावरि प्रब्लेम आरो सम मिलायैनि थाखाय आङो थांनाय जायाखै आरो नोंथां ओम आङो थांनाय जायोबा उनफोराव थारमाने एसे दारजिलिं बेफोरखौ मबाइल फोरावबो नुबाय थायोना एसे ओमफ्राय थांनो गोसो जायो आरो दारर्जिलिं सिलं फोराव एसे थांनो गोसो जायो आरो
ओम
आरो नुयो जों जापानफोराव जोबोर बिसोरथ' जायगाफोर जोबोर समायना लाखियो मोनसेबो दाखोर दाला गाराना बेफोर जायगायाव आं बिराद थांनो लुगैयो आरो नोंथां औ एसे माबा एसे सिरि जायगाफोराव आं थांनो मोजांसिन मोनो आरो नोंथां
नंगौ।
नोंथाङा उनफोराव माबाफोर थांनो मोनबा थांगोन ना नोंथां।
औ औ थांगोन ओम जोंना नोंथां समा जाबाय नामा
औ औ जाबाय नोंथां औ औ नोंथांजों राय्लायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां
औ गोजोनथों।
औ दे गोजोन्थों।
होम